-नोंथां औ
औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादों ना?
औ खोनादों।
जों दिनै नोंथांजों बैसागु फोरबो फालिनायनि बागै सावरायनो हागोन ना
औ हागोन खोब मोनसे मोजां आयदा बे बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनो हायोब्ला
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंसिनि ओनसोलथिं बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन। ओ थारैनो बैसागु फोरबो होनोब्लाथ बियो मा नो बर नि मोनसे मेहेरगोनां गाब गोनां फोरबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि बर माहारिफोरनि गेजेराव खोब मोनसे ओ मा होनो समायनासिन फोरबो होननानै जों बेखौ बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओ गिबियाव मा होनो मोसौनि बैसागु आरोबाव नैथियाव मानसि बैसागु बिनि उनाव गोबां बेबायदिनो बायदि रोखोमनि बैसागु फालिनायखौ नुनो मोनो ओ थिग बेबायदिनो गिबि एबा सेथि बैस गिबि बैसागुआव मोसौ थुखैनाय बे बैसागुखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनि बर गामि ओनसोलफोराव नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ बेबायदिनो। ओ मोसौ बैसागुखालि मोसौखौ थुखैनो थाखाय मा खालामोनो। ओ माखासे मा होनो मैगंफोरखौ बा। लाव फान्थाव हालदै बै आरो मा होनो। थाइखा बेफोरबायदि। ओ माखासे मैगंफोरखौ हानानै मोसौनो माला गानहोनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय मोखोना आरो मा रायदों बिलाइफोरखौ। बेफोर बिलाइफोरजों मोसौखौ बुयो बुज्रावो। लायनि माने बोसोर गोदानाव मोसौनि फैनो गोनां बेरामफोरखौ जानो हाया होननानै बर' समाजाव फोथायनाय दं आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ।
ओ बिनि उनाव अखानायै मा जायोनो मानसिनि बैसागु। बै मानसिनि बैसागु खालिबो मा होनो गोबां बर' सुबुंफोरनि न'खरावनो गेदेरखौ मान होनाय एबा मा उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनानै खुलुमनाय आरो गेदेर सुबुंफोरा उन्दैफोरखौ अननाय बेफोरबादि मा होनो गावजों गाव गोरोबलायनाय अनलायनाय थासारिखौ जों नुनो मोनो बे बैसागु फोरबोआव। आरो ओइदिनखालिनो मा जायोनो जाय बै सागुनि एक थारिख बे दिना मा जायो गोबां बर' न'खरफोरावनो बा बर' सुबुंफोरनि न'खरावनो गोखा गोखै एबा सेजौ से एबा एक्स'था मोनसे नामा बिदि बेबायदि मैगं थाइगं खानानै एबा गोखा गोखै मैगं जानाय हुदायाबो बर'फोरनि गेजेराव दङ नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरखौ जायोब्लालायनो बेफोरखौ जायोब्लालायनो बर'फोरनि मा होनो फैनो गोनां बोसोराव एबा गोदान बोसोराव माखासे ओ बेराम आजारफोर जानो गोनांफोरखौ होबथायो एबा बेमार आजार फोरा जानो हाया होननानै बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय दङ। दा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव बै बेफोर मैगंफोरखौ खानानै एबा जयै गोखा गोखै मैगंफोरखौ खानानै संनायखौ जा संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिनि उनावहाय ओ
औ औ।
ओ बेनि उनावहाय जोंनि मा होनो मानसि बैसागुनि उनाव अखानायैनिफ्राय गोबां बर' सुबुंफोरानो बा गोबां गामिफोरावनो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ मा होनो गामि गामि बा न'खर न'खर हाबनानै बैसागु मोसानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदि खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना, बायदिफोरखौ लानानै एबा बर'नि आंगो ओ दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै आरो ओ गावनि आं गोनिबो आंगो सिनायथि गानग्रा जोमग्रा गोदान गोदान बेबायदिनो ब हौवा माहारिफोरा गामसा आर'नाइ लानानै‌ हिन्जाव माहारिफोरा दख'ना फास्रा लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो बर' जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' गामि ओनसोलफोराव ओ ग्रोम ग्रोमै बैसागु एबा रंजालि बैसागुखौ फालिनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
आरो बेबायदिनो ओ औ दे बुंलाय।
नोंथांमोननिथिं बुं गोदोनि बायदि दैमायाव लांनानै मोसौखौ थुखैहैनाय बेफोरबायदि आसार खानथिफ्रा दानिया दङना गैलिया?
औ बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां जायगायावनो बा जोंनि गामियावनो होनजायो बैफोर आसार खान्थिफोरा फ्राय एसे गोमालांबाय एबा सोलायबाय होननानै बुंनांगोन मानोना जोंनि खाथि खालायाव बेबायदि दैबो फैनाय दंग एबा बान्दोफोर एबा दैमाफोर गैयैनि जाउनाव मा होनो न'आवनो मा होनो थिंखलफोरनिफ्राय दै नारनानै थुखैनायखौसो बांसिन नुनो मोनसै जेराव मा होनो आरो आथि आथिखालाव गोबां बर न'खरफोरनि गेजेरावनो ओ मोसौ फिसिनाय एबा मोसौखौ फिसिनाया गोबां खम जालांबाय जायनि जाउनाव जायनि नखराव मोसौ दं बैफोरल' मोसौखौ थुखैनो थुखैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जायनि नखराव मो मोसौ गैया बैफोरबायदि नखराव मोसौ थुखैनायखौ नुनो मोननाय जालिया आरो नोंथां
औ औ गासिबो गोमालांजोबनो हमबाय आरोना लासैनो
ओ औ लासैनो जे बिगियाननि दाजेनफोर ओंखारनायनि जाउनाव हमना ला मोसौनि जायगायाव दा बिगियानारि दिहुनथाइ महरै ट्रेक्टर फैबाय बिनि थाखायनो बेफोर मोसौफोरखौ एसेबां फिसिनायखौ नुनो मोनलिया आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागु फोरबो खौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालियो जानांगौ ना? ओ नोंथांमोननि ओनसोलावलाय बैसागुखौ ओरै ओ बैसागुखौ सानबेसे फालियो नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनिथिं जायबो गोदोनिफ्राय फालि बोनाय बायदिबाथ' स्नि सानखौ फालियोमोन नाथाय आथिखालाव
औ
जों ब्रै बाल' फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ नोंगौ थारैनो एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय ना नङा नोंथां
औ आथिखालावथ' गोबां उम गामियावनो बैसागोफोरखौ गोदोनि खाम जथा सिफुंजों रंजायाबालासिनो दा दानि गोदान मुगायाव ओंखार नाय माखासे दामजु जेरैहाय देग दामनानै मोसानाय बेफोरबायदिसो जों नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि मोसा नाय नुनो मोनसै जानांगौ
औ आथिखालाव थारैनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै। ओ जे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां लाइमोनफोरानो जे खाम जथा सिफुंफोरखौ एसेबां दामनो रोंलिया जायनि जाउनाव माखासे देक एबा मिउजिक बा बक्स फोर लानानै माव मोसानायफोरखौ नुनो मोनो थेवब्लाबो दा सरखारनि बिथोन बायदियै ओ माखासे गावनि आंगो हारिमुफोरखौ बोखांफिननो थाखाय माखासे दामग्रा देग्राफोरखौ बोखां बोफिननायखौ एसे नुनो मोन्दों आरो जोंनि गामि ओनसोलाव।
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ मा होनो दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ ओ बोखांफिननो नाजादों जानांगौ नङा नङा होमबा नोंथां। ओ हेलौ खोनादोंना नोंथां? ओ हेलौ। खोनादोंना नोंथां? ओ नोंथांना नेटआ एसे स्ल' जानांगौ ओंखायनो बारा खोनाफैयाखिसै।
दि दामजुफोरखो
औ दे बुंलाय।
औ खोनादों दे बुं।
निआवबो बे बेफोरबायदि गोदोनि दामजुफोरखौ। सरखारनि बिथोन बायदियै बोखांफिनदों। बा लाबोफिननायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
आरो बैसागु बोथोर गाजा गोमजायै खुंनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनफिननाय जादों।
औ नंगौ थारैनो।
औ।
अब्ला नोंथां हो?
मोजां
ओ अब्ला नोंथां जोंनि औ खोनादों दे। अब्ला नोंथां जोंनि लायरायनांगौनि समाव एबा सावरायनाय समा ओ जोबनानै फैबायमोन। ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै मा होनो गोजोननाय मोन बाय गोबाङानो आसा खालामो उनफोराव सावरायनो मोनबावगोन। ओ बिब्दिब्ला दोनथ'दिनि नामा।
औ जागोन दे नोंथां औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ। औ दे।